खोनादोंना नोंथांङा आं बुंनायखौ नोंथांङा खोनादोंना? औ नोंथां औ आं खोनादों।
अके होमबा जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायसै नंङा होनबा सानैजों ओ जोंहा मोनसे टपिक सायख'नोसै नंङा होमबा? ओ जोहा हमना ला मोनसे टपिक साखनसै जायखौ जों दै दैखौ जों मा मा गाहायाव मा मा खामानियाव बाहायो आरो मा मा गोनांथि? बेनि सायाव जों एसे सावरायनोसै आ दैखौथ' जों मिथिखायो बहुदानो मिथियो रावबो मिथियै गैया दैया मानि थाखाय गोनां आरो मानि थाखाय फ्राइयानो मिथियो बेनि सोमोन्दै अब्ला जों बेनि सोमोन्दै एसे सावरायसै नंङा होनबा अ दै जायखौ जों वाटार मानसिनि जिउनि जिब जुनाद जिउआरिनो जोंनो गोनां जानाय दै नंङा होमबा दैनि दैनि दैजों सोनारनै थांनानै थांनानै थांनानै थानानै दं जायखौ जों दै गैयाबा मानसिनि जिउआव मोनसे दै गैयाब्ला माने मानसिफोरखौ गैयाखौनो होनजागोन जोंनि जिउआव जोबोद गोनां मोनसे बेबो बिबान
बिबान
जों दैखौ जोंनि जिउआव गासै बिथिंङावनो नांगौ जायो नंङा होमबा जेरै हमना ला आ जिब जुनारफोरनि थाखाय आरो मानसिफोरनि थाखाय आरो बिफां लाइफांफोरनि थाखाय आरो जोंनि मा आरो जोंनि देहायाव थानाय मानसिफोरनि देहायाव थानाय जिबख्रिफोरनिबो थाखाय बेखौ जों बा दैखौ नांगौ जायो आरो बिदिनो
मा होनो ब्लाड सारकुलेसन आरो
मोदोमाव जोंनि मोदोमाव थानाय मैलाफोरखौ सुसारनो थाखाय दैखौ नांगौ जायो। जों मिथिखायो जों बयबो दुगैयो दैजों दुगैयो बेखौथ' बयबाबो मिथिखायो दैजों दुगैनानै जों जोंनि देहानिफ्राय मैला नां मैलाफोर सिथाबनायखौ जों सुस्रांनो थाखाय दैजों दुगैयो बेनि थाखायबो जों दैया गोनां जोंनि जिउआव। दैया गोनां नङा होमबा नोंथां औ आ
जोंनि जिउ खान्थियाव माने जोंनि दैलि लाइफआव न'खरनि खामानि जेराव ओ जानाय लोंनाय संनाय जों संनायावखौ जों दैखौ बाहायो दैजों जों सङो आरो बे सं संग्रा मुवाखौ जो मा अ मा होनो दैजों जों वासिं खालामो एबा सुयो बेजों जों सुयो सुनायावबो जों मुवाफोरखौ सुनायावबो जों दैखौ बाहायो। बेयावबो जों दैखौ गोनांथि जायखिजाया मुवायानो जा गिदिरायानो जा फिसायानो जा जों सुयो नङा होनबा जेरै हमना ला गारि मथरखौबो जों दै जों सुयो। जोंनि जानाय आदारफोरखौबो जों दैजों सुयो जायखिजानो जोङो बेसाद मुवाफोरखौ जों मैला बेसाद नांनायफोरखौ जों जों दै जों सुयो गिदिरानो जा फिसानो जा गंसे न'आनो जा जों मैला नाङोबा जों जों दैजोंबो सु सुनो सुनो हायो जायखौ जों दै बाहायनानै जों साफा खालामनो हायो बेयावबो जों दैखौ गोनांथि आरो बिदिनो दुगैनायाथ' जों मिथिखायो दुगैब्ला जों जोंना देहाया साहाफाथायो सहायो। आरो बिदिनो जों एग्रिकालसार जायखौ बुंनो आबाद आबाद मावनायाबो जों दैया गोबां जोबोद गोनां नङा होमबा दै गैयाब्ला
आबादाव माने आबाद मावनाया जोबोद मोजां रोखोम नांगौ बायदि रोखोमनि आबादफ्रा रज'वा आरो नांगौ बायदि रोखोमनि प्रफिट होआ माने रां रांथ' नङा माने आबादा मोजां जाखांबोआ नङा होमबा? दै खम जायोब्ला बेनिखायनो दै दैखौ खोब रोखोमनि आबाद नांगौ बायदि आ बादथिलियाव मा आबाद गायदों बेनि सायाव सोनारनानै आबाद दाव मानि दैखौ नांगौ बादि थिग रोखोमनि जों दैखौ होनो हायोब्ला आबादाबो मोजां जाखांबोयो आरो बेनिफ्राय जों मोजां मोजां प्रफिटफोर मोनगोन आरो मोजां मोजां सु
सुबिदा
नि थाखाय जों आबादखौ खोब रोखोमनि मोजां रोखोमनि खोब लाखिनांगोन आरो दै दैफोराव दैनि गोनांथि जायोनालाय आबाद फोरावबो बेयावबो जों दैफोरखौ बाहायनाय जायो। थिग बिबायदिनो आ आबादनि थाखाय थारैनि दैयाबो जोबोद गोनां नङा होमबा? आरो गोबां गोबां इासदासट्रि इन्डास्ट्रि नङा होमबा इन्डासट्रिफ्रावबो जों गोबां गोबां रोखोमनि इन्डासट्रिफ्राव बेलेग बेलेग रोखोमाव बेलेग बेलेग खामानियाव दैखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमा आ खामानि मावनायफ्राव जों
माबा सरि ओ बाहायो जे हमना ला मोनसे फेक्टरि सापाद फेक्ट'रियानो होन माबा मोनसे फेक्टरियानो बेयावजों दैनि हेफाजाबै
फेक्ट'रियाव इन्डास्ट्रियाव दैनि हेफाजाब जों फेक्ट'रियाव जों दै होनायफोरजों नुनो मोनो आरोखि। थिग बेबायदिनो हाइद्र' इलेक्ट्रिसिटि इयावबो जों बेनि हेवा हिसाबै जों गोबां गोबां रोखोमनि दायोथ' जों मिथिखायो बयनि गुबुन न'खर न'खर जोंहा कारेन्ट दं बे कारेन्ट मा नो दैमा दैसाफोराव
माने दैमाफोर देम बानायनाय जों बेनिफ्राय दैनि पावारजों इलेक्ट्रिसि इलेक्ट्रिक दिहुनानै जों लाबोनो हायो नङा होमबा दैनि हेफाजाबै दैया बेयावबो जोबोद गोदान। बिफाव लादों आरो नङाबा आरो इनभाररमेन्ट जायखौ नुनो जों बारहावा दैया बुहुमनि माने बुहुम बिखायाव माने खोब दं आरो खोब थानायखायसो जोङो माने जोंनि जायगाया खोब मोजां सिनदोमा आरो जायगाफ्रा मोजां रोखोमनि थान्दा। दै गैयाब्ला जों ना बुहुमाव खोब माने खोब गुदुं जागोन आरो जों थांना थानायाव बुहुद हेंथा फैगोन।
बिदिनो ओ लैथोआव दै थानायनि था थाखायनो बुहुमा जोबोद गरमब्लाबो माने गुसु बायदि मोनो गुसु जायो। आरो दैफोर लैथोफोराव दैफोर गैयाबा ओ दैफोर गैयाबा खोब गोरान जागौमोन जोंनि बुहुमाव खोब गरम जागौमोन आरो जोङो बेफोरबायदि आदसा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै दैनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर मिथियोब्ला एसे फोरमायथिनानै होनो हागोन नोंथां नङा ओमबा‌ नोंथां
औ नोंथां औ हागोन ओ जोंहाथ' मिथिखायो दैया मानि थाखाय गोनां आरो मानि थाखाय गोनांथा खोब जोङो दैखौ बाहायो। मोजांनि थाखाय नङा ओमबा जोङो बायदि बायदि मुवाफोर बेसादफोर हास'ना थानायजों जों मिसिंनि। जों दैखौ बाहायनाय जायो गोबां खमना मोनसे रडखौ हासुना जों दैखौबो बाहायनाय जायो बहुद स्पिदाव गहोनानै जों दैखौ जों बाहायनाय जागोन थिग बेबायदिनो आरो आरो मानसिनि देहायावथ' जों दै दैखौ नांगौ। दै दैनि इनारजिजोंनो मानसिया मोनसे रोखोम माने थांना थानायाव दं आरो आरो बिदिनो आबाद फ्रावबो जों गोबां दैफोर बाहायनाय जायो। आरो दैफोर गैयाब्ला जोंनि बुहुमाव माने खोब गरम जागोन आरो खोब जायगाया मोजां जागोन नङा खोब नांगौ नांगौ रोखोमनि बिफां लाइफांफ्रा रज'नाय नङा। थिग बेबायदिनो आरो बारहावाया खोब गरम जागौमोन आरो दै गोयाबा दैनि थाखाय जोंनि बुहुम बिखाया खोब माने थान्दा सिदोमा आरो थानो सुबिदानि थाखाय मोनसे जाथोसे मोजां आरो मोजां सुबिदा बुहुम बिखायाव थांना थानो थाखाय जों मोनसे मोजां सुबिदा मोनदों आरो नोंथां नङा ओनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथा औ औ बिदिनो। दैखौ मा मा बिथिङाव बाहायबावो बेनि सायाव एसे सावरायबावसै नामा नोंथां? ओ दैखौथ' जोंनि जिउआव माने जोंनि न'खराव ओक्षमावनाय खामानिफोराव एबा गोनांथि गोनां जानायफोराव दैखौ जों बाहायो नङाबा होमबा नोंथां हमना ला जों दैखौ लोङो
जोंनि देहानि गोग्गो लाखि जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जों दैखौ लोङो आरो बिदिनो संग्राफोर संनायाव जों दैखौ दै होनानै जों सङो नङाबा दै होनानैसो जों संग्राफोर बो मोनहोनानानै जों जायो आरो बिदिनो फारमिं
फालांगि खालामनायावबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो। आरो आरो मानसिनि देहायावथ जों दैखौ जों गासैबो मिथिखायो जोंहा मेंबा माबा मोनसे खामानि मावनानै मेंबा थान्दा लाखिनो थाखाय खोब दै मोजां लोंनो मोनबा जोंनि देहाया फ्रेस जायो आमफाय मोजां मोनो आरो बोलो मोनो। थिग बेबादिनो पावार जेनेरेसनावबो दैखौ माने मोनसे मा होनो बेखौ ओ बान्दोनिफ्राय मोनसे दैमानिफ्राय देम बानायनानै मा होनो इलेकट्र मा होनो बेखौ हाइड्र' इलेकट्रिक पावार जायखौ जों बुङो कारेन्ट जाथ' जोंना गोबां मानसिनि न खर नखर कारेन्टफोर दं नङा होनबा कारेन्टफोरनि थाखाय गोबां लाइटफोर सुबिदाफोर जों मोनो बेफोर बेफोरावबो हाइड्र' इलेक्ट्रिक पावार बेयावबो जों दैनि एबा जों बे कारेन्टखौ मोननाय जायो आरो आरोना नोंथां आरो दैयाव आरो गिदिर गिदिर लैथो दैफ्रावथ' जों ना नाफोर दं लैथोआवथ' हाग्रा गोबां बेलेग बेलेग जुनारफोरनि थाखायबो जों दैखौ नांगौ लैथोआवथ' दै थायो दैनि थाखायनो। गोबां मुवा बेसादफोर थायो आरो बे दैनि सिङावबो। आरो दैमा बिदिनो असेन लै थोफ्राव ओ जाहाजफोर सलायनो बेलेग बेलेग जायगासिम लांनो थाखाय जा सरायजोंबो दैखौ जोंनो नांगौ जायो आरो। ओ स' होनोमबा नोंथां ओ क्लिनिं इन्डासट्रियेल गासै रोखोमनि साफा आरो इन्डास्ट्रियेल साफा सुथ्रि खामानियाव दैखौ जों साफा खालामनायाव जों दैखौ नांगौ जायो आरो। अ स' होमबा नोंथां जोंना दायो समाबो गैला नङा होमबा अ जोंना टपिकखौ बे समावनो दोन्थ'नोसै समाबो जाबाय जोंना दोन्थ'नायनि नङा होमबा नोंथां बा जों बेखिनियावनो जों दै दोनथ'लायसै नामा औ नंगौ नों थां होनोमबा दोनथ' लायसै होमबा ना अके।
औ दे नोंथां औ औ।